हेल' नोंथां। औ नोंथां ओ गिबि गिबियावनो नोंथांसिम खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनियाव आङो दा नोंथांजों ओ जोंनि बे बारहावा गुबुंले जानायनि बे जाहोन जो नि बागै रायजलायनो थाखाय नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंजों राय्लायनो हागोन ना औ नोंथां जेन आं जागायग्रोनसै नामा नोंथां। औ नोंथां जेनेबा जोंनि बारहावा गुबुंले जानाय होनबा जोङो मिथिखायो जे माबायदि जादों जोंनि खाथि खा खालायाव नोंथांमोनाबो नुखाबाय थाखानाय जोंबो सुबुं माहारिखौ जेनेबा नुबाय थाखा माने मा जाहोनाव जादों दा। बांसिनानो बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोना जाहैबाय। ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै। बा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै पेट्रल डिजेल बेफोरो बायदि दिया जोंनि देहायाव गोबां गोहोम खोख्लैना होनबानोथां दा बेफोरो जोंनि देहायाव गोबां बेराम सोमजिहयो। जेरै हां लानायाव प्रब्लेम जानाय नङा होमबाथा आरो बिदिनो गोबां ओ जोंनि। जिथु देहा सोलेर बेफोरखौ जोङो निजे मिथियाब्लाबो जोंनि बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोंनि देहाया बेसेबां खस्थ' सहायनो गोनां जादों बा बेसेबां जोंनि देहायाव गोहोम गोग्लैदों बेखौ जोंनि देहायासो मिथिगौ आरो मङा होमबथां दाथ' दाथ' जोंफोरो जेनेबा एसे एनला निजेनि देहाखौनो नायनो थाङोब्ला एसेब्लाबो ब हमना मोनो। मानो होनबा खायसे जायगायाव जोङो ओरैबायदि जायगा दं जेराव जों मोजाङै हांखौनो लानो हाया। ओ जेरै ओ गाज्रि मुवा बेसाद गारना दोननाय जेरै प्लास्टिक आरो बिदिनो गाज्रि लेथ्रा मुवा गारना दोनो मानसिफोरा जेखौ ओ जेराव डास्टबिन गैया बा गारग्रा बिदि जायगा गैया बिसोरो लामा सामाफोराव गारना दोनो आरो खायसे जायगायाव बिदिनो ज' गारनानै दोनो बे फोर ओ जेनेबा थाम्फै उनु बायदिसिना जिउसा सोमजिहोयो
औ नंगौ
जोंनि देहायाव ओ आरो बेफोरनो जोंनि देहायाव जोंखौ अरनानै बा जोंनियाव थैे सोबनानै जोंनि देहायाव गोबां बेमार खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां दा बारहावा गाज्रि जानायनि रिजोनानो मेन खारना जाहैबाय ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेखौ सावरायनोसै नोंथां ना जेनेबा गारि मथर खौ मानसिफोरा बाहायो बाहायनानै मोजां मोनो द गासैबो गारि गंसे लानो गोसो जायो सोरबाफोर ओ ओ माबा कार लानो लुगैयो सोरबाफोर बाइक लानो लुगैयो ना होमबा नोंथां बे गासिबो
औ औ नगौ नंगौ
लुगैनायखा बेखौ गासैबो मोनसे समाव लानो लुगैयो दा बेफोर बाय दि लानायनि जाहोनाव जोंनियाव जोंनि बुहुमा बेसेबां खस्थ' सोमजिदों बा बेसे जेसेबां जोंनियाव गोहोम खोख्लैदों बेखौ नायनो थांबाथाय बिराद ओ दुखुनांथाव आरोना मोनथां
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय थुङा जेरै दा बायदियाव गोबां ओ कलकारखाना बानायदों गोदान गोदान जेरै दिहुनदों कम्पानिसफोर बेफोरो कम्पानिफोरा जोंनियाव ओ जोंनि जि थु खाथि खालानि आबहावा बेखौ गोबां गाज्रि खालामदों बेयाव जोंनि बारहावा जोंनि दै बायदिसिना ओ बिफां लाइफांफोर बेफोरबो गोबां ओ खस्थ' मोनफायो आरो नङा होनबा नोंथां दा ओ खायसे खायसे गोदान गोदान जायगा फोराव बिदिनो गोबां गोबां गिदिर गोदिर कम्पानि दिहुनो बे गोदो गोदिर कम्पानि दिहुनायाव ओ बेफोरो गोबां दैबो बाहायो बेफोर दैखौ गाज्रिबो खालामो आरो जोंनि जिथु बिसोरनि जिथु ओंखारनाय उखुन्दै बेयो जोंनि देहा सोलेराव हाबफैयो बे हाबफैनायनि जाहोनावनो जोङो जोंनियाव गोबां बिदिनो मा होनदों गोबां जेंना सोमजिनाय बखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ दा नोंथाङा आङो बेफोरनि फारसे एसे जेनेबा बार बारहावा गाज्रि जानाया मानि थाखाय बांसिन जादों नोंथाङां आंनो फोरमायबावना होबावनो हागोन नामा
औ आं फोरमायगोन गिबियावनो आं माने बार गुबुंले जानायनि सायाव फंनैसो आरोबाव बुंनो सानदों आरो नोंथांनि बायदियैनो जेनेबा नोंथांनि जो गोरोबनाय बायदियै बुंनो सानो जोङो दा ओरैनो बार गुबुंले जानाया जाबाय जोंनि मोनसे गेस गेस जेरै गेस हाद्रि आरो बायदिसिना बिस बायदिसिना गुबुंले खालामो रो बारहावाखौ जोंनिखौ गुन्द्रासाफोरा माने बारमन्दलाव गोसारनानै गुबुंले खालामो बे बे बारनि गुनखौ खम खालामो। माने बारनि गुमखौ खम खालामो। आरो सुबुं सावस्रि औ औ सुबुं सावस्रि जिब जुनार बिफां लाइफां आरो आबहावानि थाखाय गोब्राब खैफोद लाबोयो आरो बियो बारबहावा गुबुंले जानाया जोंनि थाखाय ओ बारहावा जानायनि गोबां जाहोन दङ बेफोरो जाहैबाय। ओ गारि सालायनाय बेफोरो दारिमिनारि दारिमिनारि सोरजिनाय गोबां जाबोबाय दानि आथिखालनि मुगायावथ' जोंनिया दारिमिन बायदिसिनाया जोंनिया बांबोनो हमबाय। बेनि थाखाय बेनि उखुन्दै जेनेबा कलकारखाना बेफोरनि उखुन्दैफोरा गनानै जोंनि आबहावायाव गोसारलाबायनानै जोंनि बारखौ गाज्रि खालामगासिनो थानायखौ खौ नुदो दानि जुगाव जोंनि जुगाव ना बेनिफ्राय हाग्रा। हाग्राफोराव जोंनिया अर खामनाय बायदिसिना बेबादिनो न' लुनायफोरावबो जोंनिया गिदिर गिदिर ब्रिज बानायनाय बेफोरावबो जोंखौ जोङो गुन्द्रा गु गुद्रासाफोरा जोंनि गोसारनानै बारहावाखौ। माने गार गुबुंले खालामनायनिखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरो जोङो दा सोलिबाय थानायाव नोंथाङा आरो जों बेफोरो जोंनि थाखाय मा गेस सोमजिहोयो। जेनेखा जोंनिया बाराव गोसारनानै थायो। नाइट्रजेन बायदि गेस साल्फार डाइ अक्साइद बेफोरबायायदि गेस सोमजिहोनानै जोंनि हां लानायाव जोंखौ गोब्राब खालामो आरोना। जोंनि थाखाय सुथुर ना नाइट्रजेना हां लानायाव जोंखौ हेंथा खालामो बेफोरो बायदिनि थाखाय सोमजियो आरो बेफोरो सोमजिनानै जोंनि देहाखौ खहा खालामनो नागिरो बेबायदिनो गोबां बेमारफोर जानो नायगिरो बेनि थाखाय हां लानायाव गोबां गोब्राब बिखानि थाखाय गोब्राब बेराम सोमजिनो नागिरो। बेफोर बेनि थाखायनो जोंनिया जालांगासिनो आरो बेफोरबायदिया ओमफ्राय आरोबाव दंबावो गुबुनथ' जाहोन दंबावो बार गुबुंले जानाय। ओ जेरै एसिड अखा बायदिसिना बोथोर सोलायनाय बेफोरबो जोंनि ओ बेफोरबो जोंनियाव। सोमजियो आरो माने बोथोर सोलायनायफोराबो ओ गिदिर गिदिर ओ इनदासट्रि जेनबा कलकारखाना बायदिसिना लुनायफोरनि थाखाय जोंनियावबो बोथोरा चेनच जाबोगासिनो आरो माने मानि थाखाय जेनेबा जोंनिया दा ओ गरम जाबोगासिनोना? मानि थाखाय जादों जोंनिया जेरै गारि मथराबो बांबाय बेखि इन्डासिट्रि गदोर गदोर कल कारखाना बेफोरो आ उखुन्दैफोरा बेफोर थांनानै जोंनिया क्लाइमेट खौ चेनच खालामो आरो बोथोरखो चेनच खालामो चेनच खालामनो थाखाय जोंनियाव गरमा बांसिन जाबोगासिनो दा जोंनिया सिगांथ' आ बेसे गुदुङा बेसेबां सेलसियास थाङोमोन दा आरो बुहुत गोजौआव थां थांग्रा जाबाय बेफोरो बेफोरो बेफोर थाखाय बारहावानि थाखायनो जोंनिया बेफोरो बोथोरा सोलायलांगासिनो आरो
औ आदसा नोंथां आङो नोंथांनियाव आङो मोनसे सोंलु सोंनो लुुबैदों माने नोंथां जेनेबा बेफोर जेंनानिफ्राय बारहावा गुबुंले जानायनि जेंनानिफ्राय जोङो ओ खारग'नो हानाय बा बेनिखौ जानगाराव थानो हानाय जोंहा माबा मोनसे राहा दं नामा जोंनि आखायाव
राहायाथ' जोंनियाव दङ गोबां राहा दङ जेरै जोङो। गारि मथर सालायनायखौ खम खालामनानै जोङो ओ साइकेल इउस खालामनो हायो जोङो सालायनानै जोङो आबहावाखौ मोजाङाव लाखिनो हायो।
बिफां लाइफां गायनायजोंबो जों आबहावाखौ बारहावाखौ जोङो मोजाङाव लाबो बोनो हायो बिफां लाइफां गायनानै जोङो जोथोनै लाखिननांगोन आरो बिफां लाइफां गायनायजोंल'बो जोंनिया जाया जेनेबा बेखौ जोथोनै लाखिनानै जोङो देरजासि म नायनांगोन मोजाङै जोथोन लाखिनानै देरजासिम नायनांगोन नङाबाथ' जोंनिया बोरमा मोसौ फोरा जालांनानै नों गायना दोनबाय बोरमा मोसौ जालांबा बेफोरो बिफां आथ' थांनाय नंला बेनि थाखायनो जोङो बेखौ जोथोन लानायाबो जोंनि थाखाय
औ दा नोंथां जेनेबा बिफां लाइफां गायनाया जोंनि बे जोंनि आबहावानि थाखाय बिराद गोनांथि आरो नंगौ नोंथां आरो बेखौ गायनाल' दोनबा जाया जेनेबा बेखौ जोथोनबो लानो हानांगोन। औ नोंथां दा बिदिनो जोंनिया ओ बिदिनो बिफां गायनायनि मोनसे दे फैयो इनभाररमेन्ट हटेल दे ना मा बिदि फैया हबा नोंथां बुहुमनाङैनो गासैबो बिफां गायो बे गायनानै दोन
न आबावा सानो औ औ
औ औ बेखौ गायखांनानै दोनखांनानै औ ओमफ्राय बेयाव उनावहाय मानसिफोरा जोथोन लाया माने नोंथां बेखौ जोथोन लायालासेनो ओरैनो गारना दोननाय बायदि जायो दा बेनि जाहोनावनो जोंनिया गायगारनाया ओरैनो गायगारनायल' जायो माने गायगारनाय जायो आरो नोथां बिदिनो औ औ औ औ औ नोंथां थारैनो बिदिनो जोंनियावबो गोबां ओ बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोंनियाव माने दाथ' इन्डास्ट्रि बानायो न' बां लुयो मानसिफोरा बेयाव गोबां हा हाजार हाजार दंफां रोजा रोजा बिफां लाइफां दानस्रांनाय जायो हाग्रा बंग्राफोरखौ दा बेफोरखौ दानस्रांनायजों लोगोसे बेखौ दानस्रांबाय दानस्रांनायनि उनाव बेखौ बे दानस्रां जानाय बिफाङा जेनेबा फांसे बिफां दानफाय जादोंबा नोंथाङा बै फांसेनि बदले दसथा था बा जौसेथा बिफां गायनो हानांगोन नङा होम थां। जो दा जेनेबा जौसेथा बिफां दानफाय जाबायबा बेखौ सेेरोजा बिफां गायनो हांगोन बिदि नङा मोनबा नांथां दा बिथिंजों सो आबहावाखौबो रैखा खालामना लाखिनो हागोन जोंनि बारहावा गुबुंले जानायखौबो मोजां खालामनो हागोन। औ ओ नोंथां दा जोंनिया समाबो सफैबाय नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथांजों उनफोराव आसा खालामो आरो फोर मोजां मोजां खोथा रायलायबावनो मोनबावगोन होननानै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय आं गोजोनबाय नोंथां। नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरोबाव उनफोराव जोंङो रायज्लायनो खाबु मोनोब्ला जों सानैजों राय्लायबावगोन बेबायदिनो बाथ्रा गोजोननाय थाबाय दे। गोजोनथों।